हेल' हेल'
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों
औ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां
औ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दङो?
दङ ओरैनो औ नोंथाङा
आंबो दङ नै ओरैनो खौरांफोरा मोजां ना नोंथांना?
औ मोजां
उम नोंथांजों आं औ आंनाबो मोजाङानो दे।
औ
नोंथांजो मोनसे ओ बाथ्रा सावरायलायनो सानदों। नोंथाङा जुदि उसुबि उसुबि सुबिदा गैयाब्ला
जागोन
औ अब्ला नोंथांनिसिम आं मोननैसो ओ सोंथिफोर खालामनि नोंथाङा बिनि फिन्नायफोरखौ हानाय बायदि होब्लानो जाबाय नङा होमबा
औ नंगौ जाखौ आङो हागोन बेखौ आं फिननायखौ होनो नाजागोन नोंथां।
औ जागोन दे अब्ला आं नोंथांनिसिम ओ मोनसे सोंलु बा नोंथांनि ओ गेजेरजों आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों ओ नोंथांमोननिखोय ओ आबाद मावो नङा होमब्ला?
नंगौ
औ बै दानिया जों ओ आबाद मावनाय नङा होमबा बै आबाद मावनायनि जि आगजुफोर बे आगजुफोरनि सोमोन्दैनो आं ओ मोननैसो बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदों। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होबानो जाबाय।
नंगौ माने ओ आबाद मावनाय बुङोब्ला थ' बियो माने गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोदों बर' हारि बा बयनिबो गेजेराव नंगौ बर' हारिल' नङा बयबो सुबुंनि गेजेरावनो आबाद मावनाया माने गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो मावबोगासिनो दं थ' माने आबाद मावनाय बुङोब्ला जोङो ओ सुबुङारि जिबि महरै सासे सुबुङा नांगौ जानाय एबा आबादखौथ' माने जानाय लों खुंनाय एबा रां खामायनायनि थाखायसो मावनाय जायो नालाय। थ' माने आबादखौ ओ बेबादिनो माने माइनि आबाद बा जुखामनि आबाद बा बायदि ओ गोबां रोखोम रोखोमनि आबाद मावनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
ओ माइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला। गिबियाव जोङो खो खुथियाखौ फुनो गोनां जागोन ओ खोथिया फोनांब्ला औ नों नोंथाङाथ' मिथिगौ आथिखालाव बेबायदि माने सिगांनि बायदि नांगोल बेफोर बेसादफोरखौ बाहायनाय खम नुसै ओ दायो माने ट्रेक्टरफोरखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव थारमाने ट्रेक्टरजों एवनानै ओ माने एसे दै थानो नांगौ आरो आरो दै थानानै बेयाव माने ओ सोमना दोननाय माइखौ एबा खोथियाखौ बेयाव माने फोथाराव एबा बारियाव एवनानै बेयाव गारना होनाय जायो हायाव द' बेरैनो बेबादिनो माने ओ खोथियाखौ फोनानै आरो बेयो देरब्ला माइखौ गायनाय जायो बेबादिनो आरो बेबादिनो गोबां आबाद दङ जायखौ माने ओ गोबां बेसाद फोरजों नांगौ जानाय खदाल बेबादिनो सिखा रुवा बेबादिनो नांगौ जानाय बेसादफोरजों मावनानै आबादखौ माने मावबोदों
औ नोंगौ थारैनो
नोंथांनि माबाफोर नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा आबाद नि सोमोन्दै
आबादनि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ नोंथाङा दहाय बुंबोनाय बायदि गिबियावनो जों लाबोनो हायो माइ आबादखौनो लाबोनो हायो जेब्लानिफ्राय माइ आबाद जोंनि आसामावनो जा जोंनि नैबे भारत बरर्स'आवनो जानाय नङा होमब्ला जोंहा मैखोमै माइ आबादनि सायावनो सोनारनानै गोबां आबादारिफोरानो ओ दैज्लां समाव जोंहा माइनि आबादखौ मावो आरो लोगोसेनो जोंहा मेसेंआवबो माइनि आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो नङा होमब्ला
नंगौ
माइनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों दैज्लाङाव मावनाय सरासनस्रा माइखौनो जों बुंनो हागोन नङा होमब्ला बे समाव आबादारिफोरा ओ खोब माने मोनसे समखौ थि खालामनानै जि आबाद नङा होमबा बे आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो बै आबादफोर मावनायाव ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां मा होनो आगजुफोरनि जोंहा गोनांथि जायो नङा होमबा जेरै नोंथाङा दहाय इसे आगोलसो फोरमायलांबाय बे आगजुफोरा जाहैबाय जोंनिया नांगोलखौ नांगौ जायो गिबियावनो आरो बेनि उनाव जोंहा नांगौ ओ बे हिसाबै जोंहा नांगोल होनाय लोगो लोगो जोंहा बे नांगोलखौ बोनो थाखाय जोंहा मा नांगौ जायो जोंहा मोसौ नांगौ जायो नङा होमबा अ मोसौ नङाब्ला थ' जोंनिया बे नांगोलखौ बोनो हाया आरो नांगोल खौ बोनानै जोङो ओ खौ हाल एवनाय जायो नङा होमब्ला बेनि अनगायैबो जोंनो नांबावगोन आरो मै नोंथाङा मिथिगौ ना मै
ओ नोंगौ मिथियो
मै नांगौ आरो लोगोसेनो जोंहा जुंगालबो नांगौ जायो आरो बै नांगोल आरो जुंगाल नङा होमबा बै नांगोल आरो जुंगाल ओ होननायावसो जोंहा गुबै बाथ्राया फैदों नङा होमब्ला दानिया जोंङो नांगोलखौ ओ माबायदिहाय बानायो बेखौबो आं नोंथांनिसि फोरमायनो हागोन
औ फोरमायदो नोंथां
थाखाय जोंनो इसे ओ खेंख्रा नोङा होमबा एसे खेंख्रा जोंनो दंफां बेखौ जोंनो नांगोन जायखि रोखोमनि दंफाङानो जा बे ओ सिदा दंफां नङाब्ला जोंहा जि सनालु दंफां आरो लोगोसेनो गराय दंफां बेफोरनिफ्राय जोङो नांगोलखौ बै सानसोनजों दाननानै बेखौ लानाय जायो आरो बेबायदिनो बेखौ खेंख्रा महरनि बानायनानै जोंहा मु थिबो थानांगोन नालाय हमनो थाखाय
औ बेफोरबायदि मुथिखौ बानायनो थाखाय जोंहा सानसोन बे आगजुनिबो गोनांथि बेजों जोंहा दाननानै नांगोलनि महर होनाय जायो आरो बेखौ बै जे जेराव माने खेंख्रा बाहागो थागोन बे खेंख्रा बाहागोआव जोङो ओ बेखौ मा होनो खु बेखौ खुरनानै जोङो गब्लं मोनसे खालामनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा नांगोलनि उनाव नांगोन धिला नङा होमबा
नंगौ
बै दिला बे दिलाखौबो बानायनो थाखाय जोंहा मोनसे ओ मोनसे दंफां नांगोन आरो बै दंफांखौ जोङो सैनानै बेखौ मोनब्रै ओ मोनब्रै ओ खावब्रै जि माने मोनब्रै खना थानाय बायदिहाय जों बेखौ सैनानै लानो गोनां जायो आरो सैनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बै नांगोल सुखुमा लानायाव बेखौ ग्रोबनो बेखौ लगायनाय जायो आरो आरो लगाय थांनायनि उनाव बेखौ खौ जोङो ओ मोजाङैनो बेखौ दोननानै लायो आरो बै दिला जाय माने दिलानि सिगाङाव जोंहा बै जुंगालनि जि दिरुं नङा होमबा बे दिरुंङा नांथानो थाखाय जों मा खालामनाय जायो ओ मोनब्रै मोनबा सो जों हांखबखौ दाननानै लानाय जायो आरो जेरै बेयाव हाखर बायदि खालामनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोंहा नांबाय जुंगाल नङा होमबा जुंगालनि बाथ्राया फैलायबाय दायो जोंहा जुंगालखौ बोरै खालामो होननानै बुङोब्ला जुंगालखौ बानायनो थाखायबो जोङो ओ दंफांनिफ्रायबो बानायनानै लानो हायो जों जुंगालखौ आरो लोगोसेनो जोङो औवानिबो बानायनाय नुनो मोनो जाय माने औवा बुरखा औवा बुरखानि ओ ससे ओरैनो जों दानस'नानै लानानै बा जों ओरैनो फुट सिस्टेमाव जुदि नायोब्ला बेखौ जोङो ब्रै बा बा फुटसो गोलावनि बेफोरबायदि जों हास'नानै लानाय जायो आरो बैयाव जिं जिङाव जोङो मोननै मोननै गब्लं सुफ्लंना लानाय जायो आरो जेराव माने मोसौनि जि फाफ्लियाव बे नांनानै थानांगोन नङा होमबा औ अब्लासो बियो जों ना ओ नांगोलाव होनानै बा दिलायाव बेखौ बिनि जि दिरुं बेखौ लागायनानै जोङो मोसौनियाव होनानै जों बेखौ बोनो हागोन बेबायदिहाय जोंनो ओ बेफोरबायदिनो बे जुंगालखौ बानायनाय जायो आरो गुबैयै आरो बिनि उनाव जोंहा आबाद मावनायाव जोंहा फैबाय मै नङा होमब्ला मैखौ जों ओरैबायदि खामानियाव बाहायो जाय माने मैया हाथर नङा होमबा जोंहा हाथरफोर थायो हालेवखांनायनि उनाव बै हाथर बेफोरखौ जोङो समान खालामनो थाखाय नङा होमबा बेफोरबायदि समान खालामनो थाखाय जोंनो मा नां गौ मोनसे आगजु नांगौ जायो आरो बे आगजुआनो जायैबाय जोंना मै दा बै मैखौ बानायनो थाखाय थाखाय जोंहा गिबियावनो औवा नांगोन आरो बे औवाया जाहैबाय जोंनिया खोब दाइन फुट नङाब्लाबो गु फुटनि जानांगोन बेयो आरो बेखौ औवा थसे बुरखा औवा बे बुरखा औवाखौ। खौ जोङो दानना लानानै बेखौ जों गेजेराव गेजेर माने थोंजोंहाय बेखौ जोङो सिनखावनानै लानो गोनां जायो आरो बेनि उनाव सिनखावखांनायनि उनाव बेखौ ओ साननै बा सानथामसो जों बेखौ दैयावबो सोमनानै दोनजायो मानोना बियो एसे राफोद बा बेयो जाहाथे गुनफोर जाया बा एम्फौफोरा बेखौ सुनो हायाना बेनि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै लानाय जायो आरो बेखौ।
नंगौ।
ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामनाय जायो बोरियाव बोखार